औ नोंथां खोनादोंना।
औ औ खोनादों।
ओ होमबा जोंहा दायो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायलायनोसै नामा। औ। टपिक माने सायखनानै नानै लानसै आरो। जेनेबा औ हमना ला' जों मोनसे इन्टारनेटनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनोसै औ जागोन दे। जोंहा इन्टारनेट होनबाथ' जोंहा दिनैनि जुगाव माने सुबुं अनजिमानि थाखाय माने मोनसे माने मोनसे बुहुमाव माने गोबां गोनांथारै माने मोनसे खामानि गोनां जाना फैदों आरो इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय औ औ। माने जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव थाबाय थानाय बायदि बेफोरबायदि मोनदाङो आरो थ' जोंहा औ। इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंहा अनेे माने रोंगौथि सोलोंथाइ इडुकेसनफोरजों माने सोलोंनानै लानो हायो आरो दिनैनि जुगाव। थिग बेबायदिनो आं जोंहा बिदिनो जोंहा इन्टारनेटनि इन्टारनेटनि
मोनसे जायगानि थासारिखौ जों माबोरै दं बेफोरनि माने बागै जों खोब सम खम समनि गेजेराव जोङो मिथिलायनो हायो आरो औ। स' नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा।
औ हागोन हागोन। दा इन्टारनेट बुङोब्ला इन्टारनेटआ जाहैबाय रोजा रोजा सुबुंफोर
सुबुंफोर बुहुमाव थानाय रोजा रोजा सुबुंफोरखौ माने गावजों गाव कानेक्ट खालामो दोनो जेरै कम्पिउटारस स्मार्ट फन्स बायदि बायदि नि गजेरजों।
ओमफ्राय बेयोहाय सुबुंफोरखौ गावजों गाव इनफरमेसन सेयार खालामनाय बा कमिउनिकेट खालामनाय बायदियाव हेफाजाब
हेफाजाब होयो इन्टारनेटआ औ
आरो जेनेब्ला बुंनो थाङोब्ला इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो
बुहुमाव जानाय गासिबो
खौरांफोरखौहाय मोननो हायो नङा होमबा औ।
आरो बुंबावोब्ला जेनेब्ला उम भिडिअसफोर नायनो हायो।
मेसेज खालामनो हायो जोङो औ। आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि जायखौ जों बुंनानैनो फोजोबनो हाया। औ।
दा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय इन्टारनेटा माबायदि हेफाजाब खालामदों होनोब्ला फरायनायाव जों जेने
जों जेनेब्ला माबेबा बुस्थुखौ रोङाब्ला
इन्टारनेटावनो नायनानैहाय मोननो हायो।
औ।
आरो माबाफोर कुवइसनफोर सल्भ खालामनांगौबा जोङो इन्टारनेटआवनो
कुइसनखौ बा सोंलुखौ होनानै जोङो बिनि फिननायखौ मोननो हायो औव। दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा। औव हागोन नोंथां औव दा दिनैनि जुगाव इन्टनेटथ' इन्टनेटथ' इन्टारनेटआथ' गोबां माने सुबुं जिउनि थाखाय गोबां हेफाजाब मदद होनायाव माने गिदिर बिबान माने मोनसे होननांगोन जों गिदिर बिबान माने मदद खालामनायाव बियो माने हेफाजाब होलायो जेरै हमना ला जोङो दिनै मुलुगनां माने गासै बुहुमाव थानाय खनला खनला थानाय जों माने मा जायगायाव मा जादों मोजां माने इन्टारनेट जुगैनो माने खम समावनो जों मिथिनो हायोबा जोंनि खौरांफोरखौ खम समावनो जों मोनो दैथायहरलायनो हायो थिग बेबायाददिनो जेरै हमना ला अ गुगोलफोर माने इन्टारनेटनि जुगैनो माने माने जोंनि मा होनो दा जोंथ' मबाइल सालायबाय थायो माने मबाइलफोर लायो कम्पिउटारफोर लायो बे माने गोबां एप्सफोरखौ दं आरो बे एप्सफोरा माने इन्टारनेटनि हेफाजाबै बे एप्सफोरखौ जोङो माने सलायनो हायोबा जोङो बाहायनो हायो आरो जेरै हमना ला औ नंगौ जेरै हमना ला गुगोल बिदिनो इउटुब उइकिपेडिया बेफोरनि गेजेरजों मा जायखिजाया जायखिजाया खनना खनलायाव जानाय जाथायफोर बेखौ माने जोंङ मिथिलायनो हायो आरो आरो बिदिनो जेनेबा ओ बिदिनो जों भिडिअ' कलखौनो माने सासे मानसिया गुबुन जायगायाव थानानै आरो सासे मानसिफोरखौबो गावजों गाव नुलायनाय माने खाथियाव नुलायनाय बायदि बेफोरबायदिखौ जोङो मोननो हायो आरो जेरै भिडिअ कलफोरखौ जों रायलायो भिडिअ कल रायजलायबा जों माने मोखांजोंनो मोखांजों माने खाथियावनो थानाय बायदि जोङो माने जुगा जुग रायजलायलायनानै हायो आरो बेफोरबायदि आरो बिदिनो जों वाटसाप फेसबुकफ्रावबो जों इन्सटाग्रामफ्रावबो जों अनेक माने इन्टारनेटनि गेजेरजों जों गोबां भिडिअफोर नुयो बा भिडिअ कलफोरखौबो रायलायलायनो हायो बेबायदि आरो आरो जों जि मेइलफोर थायो जि मेइलफोरनि गेजेरजोंबो जों खौरांफोरखौ दै दैथायहरनो हायो। आरो खौरांफोरखौ औ मिथिनानैबो लानो हायो आरो थिग बेबायाददि आरो बिदिनो जोंहा मा अनलाइनाव माने न'आव थानानैनो जाया ना! सोलोंथाइफोरखौ माने गियानफोरखौ जोङो माने न'आव थानाय अनलाइननि गेजेरजों इन्टारनेटनि गेजेरजों माने हेफाजाबाव जोङो सोलोंथाइफोरखौ रोंगौथिफोरखौ माने जोङो सोलोंनानै लानो हायो आरो न'आव थानानैनो जोङो थिग बेबादिनो अनलाइननि गेजेरजों इन्टारनेटनि हेफाजाबाव माने जोंहा मा होनो बेखौ रां रां दैथायहरनो नंगौ नंगौ खुब माने एक सेकेन्दडफ्रावनो ‌ रांफोरखौ दैथायहरलायनि दैथायहरायनो हायो बुङो जायखौ जा औ औ दैथायहरनो माने मोनसे जायगा मोनसे जायगासिम माने दैथायहरनायाव माने खोब खम समावनो जोङो फैसाफोरखौ दैथायहरनानै जौं लारलायनो हायो बेफोरबायदिखौबो जो इन्टारनेटनि हेफाजाबैजों माने गोरलै राहा मोन्दों आरो इन्टारनेटनि हेफाजाबाव। आरो बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा अनेखफोर दं जेनेबाब रिसास फोर सोंनाय आवबो औ इन्टारनेटनि हेफाजाबफोरजों सोनो हायो बा
उम
फिलिमफोर नायलायनो हायो इन्टारनेटनि हेफाजाबै आरो बिदिनो जों दाथ' डिजिटेल मुगायाव माने डिजिटेल बिजनेस जायखौ बुङो जों नोंगौ नोंगौ औ इमाजन फ्लिपकार्त बेफोरनि गेजेरजोंबो औ जों मा होनो जाग्रा मुवाफोर गाननाय जोमनाय मा मुवा नांगौ बेफोरनि हेफाजाबखौ मानि जों न'आव थानानै बिहरलायनो हायो बेफोरबायदि आरो इन्टारनेटनि बे इन्टारनेटनि हेफाजाबाव थिग बेबादिनो जों मा अनलाइन गेमिंफोर खालामनो हायो आरो अनेक अनलाइन गेमिंफोर थायो बेखौ माने गेले गेलेनानै जों माने लोगोजों लोगो गावजों गाव माने माहोनो एखौ इन्टारेस्टआव माने थालायनो हायो आरो जेनेबा हमना ला औ गेम गेलेनानै माने गावजों गाव रायलायनानै माने फानि बेफोरबायदि खालामलायनो हायो आरो आरो दंबावो जोंहा मा जेनेबा हान्था मेलाफ्राव अहायबा थाङोब्ला जोङो मा होनदों लामाफोर हान फ्रायबायोबा जों मा इन्टारनेटनि हेफाजाबाव जोङो गुगोल मेप सालायनो हायो जाय बुङो गुगोल मेप गुगोल औ मेपनि गेजेरजों जोङो मा लामा आन्दायबाबो जोंहा माने बे गुगोलनिबाबैनो लामाखौ माने दिन्थिना हो होनाय बादि मोनो माने दिन्थना होयो आरो माने बेफोरनि इन्टारनेटनि औ हेफाजाबफोरखौ जों मोननो हादों आरो खोब माने हेफाजाब होयो आरो सुबुं जिउआव इन्टारनेटआ जोबोद जोबोद नंगौ जोंनि जिउआव माने गोनांथारखौनो होनांगोन जों गोनांसिनखौनो होनांगोन जों माने इन्टारनेटा जोबोद हेफाजाब होयो आरो सुबुंनि जिउमायाव दा इन्टार इन्टारनेटा माने जोंनि जिउआव जोबोद गोरलै आरो मा राहा गोनां खालामना होदों आरो आरो औ बिदिनो मोजां मोजां लामाफ्राव माने सुबिदा गोनां खामना होदों आरो स' औ नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा
दा नोंथाङाथ' बांसिनानो बुंखाजोब्बाय दा आं बिजनेस बा
बा फालांगिनि खेथ्रआव बुंनोसै - औ नंगौ
जेरै जोङो बेखौ अनलाइन सपिंआवहाय इउस खालामो
औ
बा गाव गावनि फालांगिखौ जौगाहोनो थाखाय एडभारटाइस खालामनायाव
खालामनायाव
जों इन्टारनेटफोरखौ बाहायनाय जायो आरो
औ नंगौ
आरो बिनि अनगायैबो जेरै जोंहा भिडिअ'स नायनाय
औ नोंथाङा जेखौ बुंखांखाबाय नङा होमबा औ।
आरो मेथाइफोर खोनासंनो थाखाय सिनेमाफोर नायनो थाखाय जोङो इन्टारनेटखौ बाहायनाय जायो आरो।
औ नंगौ आरो बेफोरनि गेजेराव दङ माखासे वेबसाइटस
इमेल ससियेल मिडिया अनलाइन बेंकिं ओमफाय क्लाउड स्ट'रेज
उरेस
बांसिनानो जिहेथु नोंथाङा होनखाबाय।
औ।
औ।
दा आरोबाव
जोंहा फरायनायावथ' बहुत अनलाइन सापर्ट खालामबाय इन्टारनेटआ। जेरै जोंङो माबाफोर क्लास बा कचिं लानो थाखाय गोजानाव थाहैनो हाया
औ।
ओमबा होमबा जोंङो बेफोरखौ अनलाइन क्लास लानानै सोलोंनो हायो आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों दा।
जेनबा हमना ला जों दा नोंथाङा दायो बुंबाय माने अनलाइन कर्च। अनलाइन कर्चजों माने औ औ सासे फोरोंगिरिया गावबो नआव थानानै आरो सासे सोलोंग्राया माने अनलाइन औ औ गियानखौ माने जोंङो
खालामलायनो हायो। हेलौ
हेलौ औ खोनादोंना नोंथां? ओं खोनादों।
औ दा नोंथां समाब्लो सम जाबायना
औ जाबाय समाबो जाबाय।
औ।
थ होमबा जोंहा दा दोनथ'लायनोसै नामा? औ औ नोंथांनिफ्राय आं गोबां माने मोनथिनो मोनबाय बहुद गोजोननाय थाबाय। औ औ औ जागोन दे गोजोन्थों औ।